अ नोंथां खोनादों ना? औ दा नोंथांनाव मोनसे माने टपिकनि सायाव आङो रालायनो सानदों आरोखि ना दा नोंथां बर' हारिनि खुगा खुगा थुनलाइनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन आह दा बर' हारिनि खुगा थुनलाइ होनोब्ला ओह जों मिथिस' हायै समनि फ्राय गोदो गोदाय आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे खुगा खुगा सो सोलिबोनाय जेरै खुगा सल' खुगा मेथाइ
औ नंगौ
ओ सल'बाथा मोन्थोर बाथ्रा भाव बाथ्रा फान्दाय बेफोरखौनो जों बुज जिनाय जायो गोदो गोदायनि समाव जोङो ओ जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ सोलोंथाइनि बि आंखालनि थाखाय जोङो लिरनाय महराव
दोननो रोङाखैमोन जायनि थाखाय गोदोनि माखासे संसार जानायाव सोलिबोनाय आरो उन्दैफोरनो खोन्थाबोनाय सल'बाथा बेफोरखौ जोङो खुगा खुगा खुगा खुगा मुगानि उनाव मुगा बास्लाय बास्लय दिनैसिम सोलिबोदों ओ बे खुगा थुनलाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' समाज नि संसार जानायाव माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो मोनसे खुगा थुनलाइनि गेजेरजों मोनसे हारिनि राव हारिमु आसार खान्थि नेमखान्थि बैफोरखौ जोङो बेरखांनायख खौ नुनो मोन जेरै ओ ज जोंनि ओ खुगा सल'बाथा फोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जेरै बोराय बुरैनि थारुन गायनाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिया जे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि बेखौ जोङो बै सल'बाथानि गेजेरजों जों मिथिनो हायो आरो जेरैबायदि ओ जोंनि खुगा मेथाइफोरनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे खुगा मेथाइनि माखासे बाहागोफोर दङ जेरै ओ बैसागु रंजानायाव खननाय मेथाइ आबाद मावनायाव खननाय मेथाइ ओ गथ' बुरखायनायाव खननाय मेथाइ जोहोलाव मेथाइ बैफोर मेथाइफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय जायनिफ्रायनो जे बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों बा आबाद मावनानै जाबोदों बा जोहोलाव मेथाइनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथियो जोंनि बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रा फ्राय गोदो गोदायनि सम सम जोहोलाव दंमोन जोंनि बर' हारिया मोनसे जोहोलाव हारिमोन बेखौ जोङो बैफोर खुगा मे मेथायनि गेजेरजों जों मिथिबोनो हायो आरो बेनि अनगा अनगायबो जोंहा ओ माखासे जोंनि ओ थोंजोङै फोरमायनो हायै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बाथ्रा भाव फोरनि गेजेरजों जों फोरमायनाय जायो ओ बाथ्रा भावनि गेजेरजों फोरमायनाय जायो जेरै अनला खारैयाव आगान थाया थाया ओ ओ बेफोरनि गेजेरजों जों खायनो हायो आरो आदाया खियोबा बाजै जैया गलायो बेफोर बिसोर बाथ्रा बावनि मोनफा मोनफा बाहागो आरो दंबावो उम सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा ओ बेनि गेजेरजों जों बाथ्रा बावनि गेजेरजों बेखौ फोरमायदों जे जाय मानसिया खु खुगायावल' गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय गुबै खामानियाव उदायनो रोङा ओ बेखौ जोङो औ बे सैमा सैनायाव अरनो रोङा अखा खो खोरोमनाया हानोरोंहानो रोङा बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों फोरमायनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
दा आङो नोंथांनियावबो बर' खुगा थुनलाइनि बागै एसे सोंथि सोंनो सानदों ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
हागोन नोंथां हागोन दां खुगा खुगा थुनलाय होनोबाथ' जों गोदो गोदो गोदोरमान सोलोंथाइ गैयि समाव जोङो साफ्रोमबो सुबुङाथ' जों आखा लिरनायफोराव आखा फाखा रोङामोन नालाय जों खुगाजों खुगा खुगाजों खुगानो सल' सल'मा बायदिसिना जोङो बुंबाय थायोमोन बे बेनो खुगाजों खुगा सोलिलां लांबाय थायोमोन बेखौनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो आबै आबौ आबौमोनहा खुगा सल'जोंनो बुंबाय थानायखाय दा बेफोरखौ जोङो खुगाजों खुगा बुंलांबायनायखाय दा जोंबो एसे गोसोआव दोङो आथिखालावथ' गोदोनि खुगा सलखो दा बिजाब बायदिसिनायावबो जोङो लिरनायखौ नुनो मोनो। जेरै गथ' बुरखायनाय खुगा खुगा सल' बेखौ जोङो बिजाबावबो मोनो बेनिखायनो जोङो बेखौ दा मिथि थिगाव आरोखि ना गोदो गथ'आ जेब्ला गाबोमोन अब्ला बै आबौ मोना बेखौ बेखौ बुरखायनानै बुरखायनाय समाव जोङो उम खुगा सल'जों बेखौ जों बुरखायोमोन जेरै ओइ दुदु फै फै नों फैयाब्ला थालिर थाइसे हरगोन थालिर नों उम थालिर दांसे हरगोन नों फैयोबोला थालिर उम थालिर बे बेफोरबायदि बेफोरबायदि होननानै गथ'खौ बुर खायनानै जोङो खुगा सल'जोंनो बुरखायोमोन। नाथाय आथिखालाव आ थिखालाव बेखौ लिरगिरि लिरगिरि खुगा खुगा सल' सल' सल'न्थाइमा लिरगिरिफोरा खन्थाइगिरिफोरा बेखौ बिजाबाव लिरखानायखाय दा आथिखालाव गोदो गोदो गोदोनि सुबुं नङाब्लाबो आथिखालनि सुबुंफोराबो दा बेखौ फरायना नै उम मिथिगौ आरोखि। गोदो गोदो खुगा खुगा सल'जों सोलिबाय ओंम सोलिबाय था योमोन। बिख' खन्थाइगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरा लितना गालांनायखाय दा बेखौ आह आथिखालिनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेखौ फरायनाय आरो बेखौ जों बुरखायनायखौ नुनो मोनो।
औ नो
आरो नोंथाङा बे बुंलांबाय ओ खुगाफा उम बा थ्रा फाव बाथ्रा फावखौबो गोस गोदो गोबां सुबुङा बाथ्रानि ओंथिखौ जों गुस सुङावनो फोरमायनो थाखाय बेखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन। जेरै जेरै आदाया खियो बाजैया गादलायो बेखौ दा खा-खायसे मानसिया दाय मावना दाय मावना गालाङो। नाथाय बेनि दायखौ गुबुन सा सेया गुबुन सासेयासो मोननाय जायो बेखौनो बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जायो आरो उम गराइ नुयोब्ला सिं बायो बेबो मोनसे बर' हारिनि बर' बर' हारिनि बाथ्राफ्राव गोबाङै बिजाब बिजाबाव लिरनाय खुगायाव बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनो।
उम।
गराइ नुब्ला सिं बायो माने बेनि ओंथियानो जादों जेब्ला जोङो मब्ला मबबा थांनो ओंखारोब्ला नो नो थांनो थाबायना थांनो ओंखारोब्ला जोङो थाबायना बेलेग बेलेग गारि नंब्ला साइकेल बायदिसिनाजों थां फायनाय नुयोब्ला जोङो बेयाव गाखोना थांनो लुगैनानै जोङो सिं बायनाय बादिजों देखायफ्लायो मानोना बियो थांनो बानाय बायदि बेखायनो बुङो जोङो गराइ नुब्ला सिं बायो आरो बर' ब र' बर'आव गोबां बाथ्रा फाव जोङो दङ' दा बेफोरबो मोनै बेफोरबो मोननैसो लिरजानाय बिजाबाव लिरजानाय बाथ्राफ्राव।
औ नोंथां औ।
खुगा सलन खुगा सल'न्थाइमा होनोबाथ' गोदो गोबां गोबां उम हादरस सिबियारिफोरनि उम सायावबो जोङो बुंलांनाय दङो जेरै दावहारुफोर दंमोन बर' हारियाव बेफोरनि सायावबो खन्थाइगिरिफोरा लिरलांदों।
औ नोंथां।
बिर जोहोलावफोर दंमोन जेरै उम दङ' गोबां दङ'।
ओ ओरैनोथ' नोंथां मोनसे ओ सोंथि खालामबावनि ओ खुगा सल'बाथाफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव आ माखासे गोग्लैनाय गोहोमनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां खुगा सलन्थाइ होमबा खुगा सल'न्थाइमाथ' गोदोनिफ्राय ओ सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बेखौ सासे सानै राय थाइगिरिफोरा बिजाब महराव लिरलांनाय लिरलाङामोनब्ला दा बेखौ आथिखालनि सुबुं आथिखालनि सुबुंफोरा मिथिनाय नङामोन आरो बेनिखायनो बिनि बेनिखायनो जोङो खुगा सल'न्थाइमोनखोआव बिजाब महराव लिरनायखाय जोंनि खुगाजों -खुगाजों गैयाब्लाबो आथिखालाव बिजाब नङाब्ला जोङो बायदिसिना ओ बायदि सिना इन्टारनेटफोराव जोङो होनायखाय जोङो बयबो नुनो हायो। बेनिखायनो गोदोनि बायदि जोङो खुगाजों खुगा रायज्लायला मोनबा दा लागै बि खुगा सलवा खुगा सल'आ जोबलांबायमोन जोंनाव बिनिखायनोनि बिसोर बिनो बेखायनो बिसोरो जिरानायखाय जोबोर माने गोदो ओम गोदोनि मानसिफोरा दाथ' -दाथ' गैला गोदोनि मानसिफोरा सिगां खुगाजों खुगाल'सो- खुगाजों खुगाल'सो रायज्लायोमोन आरो मेथाइ बायदिसिना इदि दङमोन।
औ नोंथां।
बेनिखायनो बेनो आरो जा बायदिसिनायाव सेबखांनायखाय जोङो गोर लैनो फरायनो हायो सिगांनि गोदो- गोदो मानसिफोरा जे बायदिसिना बे बेफोरबायदि सल' सल'न्थाइमा खुगाजों खुगानो रायज्लायबोयोमोन बे खौ जोङो दा मिथिनो मोनो आरो ना
औ नोंथां।
आरो बेफोरबायदिखाय दा जोङो। उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेफोरखौ मिथिनानै ओ सानो आरो गोदोनि सुबुंफोरा जे खुगाजों खुगानो बेफोरबायदि खन्थाइ बायदिसिना मेथाइ बेबायदि रोजाबनानै गालांदोंमोन खुगाजों खुगानो बिसोर
औ नोंथां।
नों नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? खुगा सल'नथाय मा जोंनि
दा खुगा थुनलाइ होनोब्ला खुगा थुनलाइनि जोङो गुबै लिर गिरिखौ जों मोननो हाया। जायनि थाखाय जोङो खुगा थुनलाइ लिरगिरिखौ खुगा थुनलाइ बुध थुमगिरि होननानैसो बुंनाय जायो। जोङो ओ जोंनि ओ गोदोनि मेसिनारिफोर लिरलांनाय जोंनि दा कासारिश बिजाबाव जों माखासे गोबांथार ओ खुगा थुनलाइ जोंनि खुगा बर' हारिनि खुगा थुनलाइनि खुगा सल'फोर खौ जों मोननो हायो। दा बेनिफ्राय हमजेननानै ओ बर'नि गेजेरावबो दा गोबांथार बिजाब महरै दिरुनलांबाय जोंनि बर' लिरगिरिफोरा जेरै आबै, आबौनि सल'बाथा कासारि सल' बैफोरबादि बिजाबफोरखौ जों आथि थिखालाव गोबांथार ओ बिजाब बाख्रिफोराव मोननो हासै दा जोंनि खुगा थुनलाइनि गेजेरजों जे जोङो बर' हारिनि बागै मिथिनो मोनो आरो बेखौ जों आथिखाल समावबो जोंनि इयुनफोरनो जों मिथिना होनांगोन। जे जोंनि बर' हारिआ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोन से हारि दंमोन। राजा दंमोन जोहोलावफोर दंमोन ओ दोरोङारि फोरबोफोर दंमोन
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनि खुगा थुनलाइनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो बुजिनो हायो आरो आथिखालाव जोंनि खुगा थुनलाइखौहाय ओ गोबांथार मुलुगसोलोंसालिफोरावबो, फरायसालिमाफोराव, फरायसालि फोरावबो आयदा महरै थिसनना होनायखौ जों नुनो मोन-मोनसै। दा नोंथां जोंना राय्लायनायनि समाबो फैबाय दा बेखिनियावनो दोनथ'सैना नोंथां? ओ साबायखर दे।